हेलौ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दायो ओ फ्रिबा दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो आं दा फ्रियैनो दंथ'यो
औ अब्ला जोङो दिनै जेनेबा बर'फोरा बा बर' हारिया औवाफोरजों माबादि सोमोन्दो दं आरो औवाफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेफोरनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन खोब मोनसे मोजां आयदा होननानै बुंनांगोन जे औवा लाइ बिफाङा बर'फोरजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं नङा होमबा नोंथां सावरायजागोन दे
नोंथाङाज
औ ओ औवा बिफाङा होननानै बुङोब्ला जों बेखौ मा होनो जों नि बर'फोर थानाय ओनसोल बा जोंनि गोबांखिनि जा जायगायाव बर'फोर थायो बा सुबुं अनजिमाफोर थानाय जायगायावनो औवा लाइफाङा दं होननानै जों बुंनांगोन ओ जे औवा बिफाङा मोनसे मा थुब जा हारिनि बिफां होननानैबो जों बुंनो हायो ओ जेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया मोनसे आबाद मावनानै थांना थाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
थिं बेबायदिनो ओ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो न' लुनायनिफ्राय ला नानै बा आबाद मावनायनिफ्राय लानानै आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गासैयावबो मानो माखासे आइजें आयला बानायनाय आरो मा गावनि नांगौखिनि बुस थु एबा माखासे मुवा बेसादफोर बा नायनाय बैफोर गासैबो बिथिाव मा होन बर'फोरा औवाखौ बा बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जेरैबायदि न' लुनायाव मा होनो न'खौ माबोरै लुयो होनोब्ला औवाजोंनो गिबियै लुनानै थाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा बेयाव न'नि खुन्थानिफ्राय लानानै उखुमाव हेबनाय माखासे फे राय आरोबाव माहोनो मानदालिनामा होनो बै फोर माखासे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय लानानै औवा मा होनो न'खौ गासैबो मा होनो औवाजोंनो लुनायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरावबो मानो बर'फोरा गोबां बिथिङाव औवाखौ बाहायबोदों
आरो बेनि अनगायै माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जेरैबादि माइरं सालिनो थाखाय सान्द्रि संग्राय एबा माइरं जावनो थाखाय संग्राय आरोबाव माखासे माइरंफोर दोननो थाखाय खादा आरोबाव मैगंफोर लानो थाखाय खेरखा आरो बिदिनो मा होनो माखासे ओ नाहा मैहा थांनायफोराव बाहायनो थाखायबो जेरैबादि ना गुरनाय ना गुरहैनो थाखाय जेखाइ आरोबाव ना लानो थाखाय खबाय आरो ना सानो थाखाय सेन ख'खा बायदि बेफोर गासै सैबो मुवाफोरखौ मानो बर'फोरा औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
बेखायनो जों बुंनो हायो जे बर' सुबुं माहारिफोरा थोंजोङै थांना थानायाव औवाजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां जेराव जोंनि थांना थानायाव औवा बिफां गैयाब्लानो मोनफ्रोमबो खामानियानो जाफुङा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
आबाद मावनायनि बिथिङाव नायनो थां बुंनो थाङोब्ला जेरै हालोवनायनि बिथिङावनो ओ मै होनो थाखायबो जों मैखौबो मा खालामो ओ औवाजों बानायो आरो मैदांगुर बेखौबो माजों औवाजोंनो बानायनानै लायो आरो मा होनो ओ माखासे आबाद मावनायावनो ओ खोथियाफोर रोगाना लांनो थाखाय थाखायबाबो जों औवाखौनो बाहायो आरोबाव गोबां बिथिङाव जों औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
ओ आरो बे औवाखौनो जों माखासे खामानिफोराव बाहाय बावनायखौ नुनो मोनो एबा माखासे ओ मा होनो माखासे फोथायनायफोरबो दङ जे औवाजों जोंहा गोबां सोमोन्दो दं होननानै। जेरैबायदि माखासे बर'फोरनि धोरोम फुजिनाय ओ जेरैबायदि मा होनो बाथौ दुमनाय। इयावबो एबा बाथौखौ दुमनो थाखायबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नों थां आरो बेजों लोगोसेनो आरो माखासे खान्थिफोरबो दङ जे सोरनिबा न'खराव मानसि सिफोर थैयोब्लाबो जे औवाखौनो माखासे सां बानायनानै एबा औवाजोंसो बाननानै लांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां मानसि गोथैखौ
अ नंगौ नंगौ
बेबो मोनसे खोब मोनसे फोथायनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ आरोबाव जों बुंनो हायो जे औवाखौनो बर' सुबुं माहारिया गुदिनिफ्राय एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय हिसाबै औवाखौ जोंङो मानो गोरलै समाव ए बा औवा मेवाइ जानाय समाव जोंङो बेखौ ओंख्रि संनानैबो जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंनि थाखाय मोनसे जाग्रा खाजा बेबो जोंनि थाखाय थोंजोङै नुहुरो आरो नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्राय लानानै आथिखालसिमबो बो बर' हारिनि गेजेराव बे औवा बाहायनाय खान्थिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो जे औवाजों खाथि सोमोन्दो दं आरोबाव औवायादि बर' हारिफोरनि थाखाय बा बर माहारिनि थाखाय खोब मोनसे गोनांथार मुवा एबा बेसाद बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जि औवाया जोंनि गासैबो थांना थानायनि बिथिङाव गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो मा हेफाजाब होदों बेनि बागै।
औ ओ
बायदियै जेनेबा जोंनि ओनसोलाव गोहोम खोख्लैदों बा माबा मोनसे नांगौ जोबोद गोनांखा
औ
बेखौ औ बे खौ आरो जोङो बर' नखरफोराव ओ साफ्रोमनिबो न'खराव माने नुनो मोनो होननानै बुंजायो।
औ औ नंगौ।
जेरै नोंथाङा दहायनो बुंबोखादों औवाखौ लानानै माखासे ओ बर' हारिया सुबुं फोथायनायफोरबो दं होननानै ओ बेयाव आरो आं नों थांनि बुंलांखांनायनि अनगायैबो आं मिथियो आं मिथिबावो जे ओ जेनेबा न'खरनि सोरबा सासे सुबुङा गोजानाव थाहैनाय समाव जेन बा न' फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समाव बा बायजोआव थानाय समाव न'नि औवाखौ माने ओ दाननो मोना
औ नोंगौ थारैनो बेयो सुबुं सुबुं फोथायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ओ बेनि अनगायैबो आरो खायसे ओ जेनेबा ओ गोदोनि आजै आजौ जेनबा जोंनि आबै आबौमोन थानाय न'खराव जेनेबा बारायखौ लानानैबो ओ खायस खायसेनि न'खराव दासिमबो ओ बेफोरबायदि खान्थिखौ जों नुनो मोनो। ओज जेरैहाय ओ जेनेबा हप्तानि सनिबार जे बाराय याव ओ खायफानि न'खराव औवा दाननो मोना बेफोरबायदि फोथायनायखौबो आं आ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो ओ औवाजोंथ' बर' हारिया खा थि सोमोन्दो दंखायो ओ गोदो ओ गोदोनिफ्रायनो जाय समाव जेनेबा बर' हारिया ओ सिमेन्ट खुन्थानि बा ओ सि ओ इथायाफोर अन्थाइनि न' लुनो रोङाखैमोन। ओ बै समनिफ्रायनो जेनेब बा ओ बर'फोरा औवाखौनो ओ औवाजोंनो न' लुनानै बेफोरावनो थाबोदोंमोन।
औ नंगौ थारैनो।
ओ बेन ओ ब बेनिफ्राय आरो औवाखौ जेनेबा इसिङाव गोनां जानाय माखासे ओ मा होनो खेरखा बास'न ओ जेनबा ओ बास'न बरतन दोननो थाखाय औवानिनो बैस सां बानायनानै बर'फोरा लानायखौबो आं नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
औ ओ बेनि अनगायैबो आरो औवाखौ ओ जे बर'फोरा बर' होननानै बुङोबा जों साफ्रोमबोनि न'खराव ओ गावनि गानग्रा जि दख'ना गामस सा बेफोरखौ बांसिनै बर'फोरा गाव गावनो न'आव दायो। ओ बे दानाय समावबो जेरै ओ साल खुन्थिया होननानै बुङो बेखौबो बर'फोरा ओ औवाजोंनो बानायो।
आरो बेनि अनगायैबो जि दानायावनो नां जानाय जेरै औ ओ गनसा गरखा गान्दै थुबथानो थाखाय खिलाबारि ओनिफ्राय खुन्दुं सानो थाखाय सोरखि
बायदिफोरखौबो बाहायनायखौ आं नुनो मोनो औ। ओब बेनि अनगायैबो आरो औ अ बर' हारिया जेनेबा नामा मैहा थांनायाव गोदोनिफ्रायनो खुब मो-मोजां मोनो। बर'फोरा हाग्रानि ना होरि ना खांख्राइ बुथुमनानै जानो। बेयावबो नाफोर हमनो थाखाय ओ बर'फोरा जेख खाइ लाङो सानदांगा लाङो जाय औवाजोंनो बानायजानाय। आरो ना लानो थाखाय खबाइ लायो।
औ नंगौ थारैनो।
बिदिनो अबेयावबा माने ओ लांदां जायगाफ्राव अबेयावबा दैमा गरखाय बायदिफोराव ओ दै बोहैनाय अब्ला बेयाव ना सानो थाखाय ओ सेन हेबनानै
खांख्राय बुथुमनानै जायो।
औ नंगौ थारैनो
जेनेबा जि मैगंनि आबाद मावो बे
औ
जेनबा बारि जेवरा होनानै मैगंफोरखौ जेनेबा बोरमा मोसौ हाबिनि थाखाय दुमथेना दोननायखौबो जों नुनो
औ नंगौ।
ओ ओ बे मैगं आबादफोरावनो जेरैै ओ मैगं ना मानलाग्रा जाथोनि खायसे मैगंफोर दङ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गायना जाबोग्रा बेफोरनि थाखायबो ओ औवानि जा जांसि दालाय दासा बेफोरखौ माने बे मैगं जि मानलाग्रा हारिनि मैगं बेनो मानलानो थाखाय ओ थुुबथानानै बा ओ गायनानै होनायखौ खौबो नुनो मोनो।
औ नोंगौ थारैनो, औवाया थारैनो बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै मुवा नङा होमबा नोथां?
दे बिदिब्ला नोंथां औ औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ
औ